खोनादोंना?
हेल' नोंथां औ खोनादों ना? अ आं नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ आंङो आबादनि सोमोन्दै माखासे खोथा नोंथांनो फोरमायनि नोंथाङा सम होनो हागोन ना? ओ बेबायदिनो आबाद होननानै बुङोबा जोंङो जों-ओ-जोंनि थांना थानायाव जोङो माखासे जाग्रा आदारफोर नांङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंङो बै जाग्रा आदारफोरखौ जोंङो मोननो थाखाय माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंङो जानायजों लोगोसे जोंङो गुबुन गुबुन आबादफोरखौबो मावनो हायो जेरै माखासे जोंङो गुबुन गुबुन हाबाफोराव बाहायनो थाखाय जोंङो माखासे आबादफोरखौ मावो जेरै फाथोखौनो हमनानै लादो फाथोखौ जोंङो मा होनना बुंङो बिनि बिलाइखौ जोंङो ओंख्रि महरैबो जोंङो जानाय जायो जेरै जोंङो फाथो ओ नारजि ओंख्रि होननानै बुंङो आरो बेबायदि दिनै जोंङो बिनि मोदोम बाहागोनि जोंङो बिगुरखौ दिरुं हिसाबै बाहायनाय जायो जोंङो आरो बिनि ओ नि बिथ'खौ जोंङो मा होनना बुंङो फाथो सेना होनना जोंङो बाहायनाय जायो नंङा होमबा बिखौ जोंङो ओ जो-जेब्ला अनथाइ मु गानि उननि सम बिनिफ्राय जोंङो न लुनाय समाव जोंङो इन्जुर हिसाबै जोंङो बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो प्लास्टिकनि न लुनायावबो जाहाथे बै प्लास्टिका सारन्थाइफोर गोलैबा नो जिया बेनि थाखाय जोंङो सायाव होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंङो ओ बेखौ अर जरायनायावबो बाहायनाय जायो मानो होननानै बुंङोबा बेयाव अरा थाबैनो जों। मोनखाङो बिनि थाखाय जोंङो अर सावजेनन्नायाव जोंङो फाथो सेनाखौ बाहायनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंङो गुबुन गुबुन आबादफोरखौबो मखनो हायो जेरै जोंङो ओ गुबै। जोंनि आबाद होननानै बुंङोबा जों माइखौनो बुंनो हायो माइ आबाद। खौ जोंङो फ्राय जोंङो बयबो मिथियोयानो आरो बेखौ जोंङो बयबो मावो। खौनो बुंजायो। बेनिफ्राय जोंङो माइ आबाद होननानै बुंङोबा जों बेखौनो मिथियो जायखौ जोंङो। ओंखाम हिसाबै जायो नंङा होमा बेनो जाहैबाय। गुदियानो जाहैबाय माइ आबाद जोंङो माइ आबाद होननानै बुङोबा जोंङो बेखौ। ओ मावनो थाखाय जोंङो गिबियाव। माइ जोलै नांगौ बेखौ मा होननानै बुंङो माइज्लि होननानै बुंङो बे। बेखौ जोंङो बस्थायाव सोनानै। दैयाव सोमनानै माखासे साननि उनाव बोखांनानै जोंङो बेखौ ओ मोनसेओ। मा होनना बुंङो एवनाय एबा जावग्लिनाय समान हायाव जोंङो बेखौ। खुबैनो नांगौ बेनिफ्राय बियो खोथिया जागोन जेब्ला खोथिया जायो। ब्ला जोङो दुब्लिफोराव जोंङो मा होननानै बुंङो एवनानै जोंङो बेखौ गायनाय। जायो आरो जोङो दुब्लियाव जोङो ओरैबायदि मोनसे खान्थि बाहायनाय जायो। बा आदब बाहायनाय जायो जायखौ जों। आलि होननानै बुनङो बे आलि होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंङो मा दैखौ नांगौ। बेसेबां लाखिनो। नांनायनि बारा जोंहा दैया जमा जानानै थायोबा बेखौ जावग्लायहरनो थाखाय। बे आलिखौ जोंङो बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंङो। दुब्लिखौ जोंङो एवनानै जों माइ आबाद खालामनाय। जायो बेयाव जोंङो ओ ओरैबायदि मोन। मुं दोनदों बे एवनायखौ गिबि एवनायखौ जोंङो। होननानै बुंङो बेनि उनाव जोंङो नैथि एवनायखौ जोङो सामार होनाय होननानै बुंङो बेनि उन। उनाव जोंङो बर' होनाय ना बेबा मोननायखा फोमोननाय बेनि उनावनो जोंङो माय। गायनो हायो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा गुबैयै दैनि। गोनांथि जायो नाथाय बिनि अनगायै माखासे। दै नाङै जोंहा गोरान हायाव गायग्रा माइ आबादबो दङ' आङो दा नोंथांनो माइ आबाद दैयाव गायनाय माइ आबादनि सोमोन्दै फोरमायगासिनो दङ' जोङो बेबायदिनो जोङो हाब्रु खालामनानै माइखौ फारि फारियै आखाइजों थुनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव बियो देरै देरै देरनानै जोंहा मोनसे ओ फिथाइ ओंखारनाय सम जागोन बेनि एसे सिगां समाव जोङो मोनसे फोरबो फालि फालिनाय जायो बे फोरबोआनो जाबाय जों काति गासा बेयाव माइया जाहाथे मोजाङै खारो बेनि थाखाय जोङो इसोरखौ फोथायनानै बेयाव गनसा गंनै लानानै थाव गुबैजों जोङो जोङो ला ओंखार फिथाइ ओं अब्ला गोमो गाबनि जायो। होननानै जोङो बिनि बिलाइफोरा ओ मानायजों लोगोसे रानलाङोब्ला जोंहा दिखांनाय सम जायो। बेबायदिनो जों बेखौ ओ खासिफोरजों हानानै दोरोङारि जों मोनसै बिनिफ्राय जोङो बेखौ मोनसे समान हा एबा लांदां हा जायखौ जोङो कलसिला होनना बुङो बेयाव लाबोनाय गुबुन गुबुन आदबजो जों जोङो मारा होफैनाय जायो आरो बे मारा होनायाव जोङो माखासे मा होनना बुंङो आदफोरखौ नुनो मोनो बे जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे मोसौजों मारा होनाय होनाय बेयाव जोङो मोसौखौ जन्थायनानै होदिंनानै जोङो मोसौनि गाग्लिनाय खान्थि मारा होनाय जायो आरो बेनि अनगायै जोङो आथिखालाव नुनो मोनबाय ट्रेक्टरजों सोरगिदिं गिदिंबाय थानानै मारा होनाय आरो बिनि उनाव जोङो नुनो मोनबाय आथिखालाव जोंहा दोरोङारि जौगानायजों लोगोसे मा होननानै बुङो मारा होग्रा मेसिन ओंखारबाय आरो जों जोङो गोरलै समाव गोरलैयैनो एबा एसेल' समावनो बा गोख्रैयै जोङो मारा होनायखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन आदबफोरावबो जेरै एवनायावबो जोङो गोरलैयै बा खम समावनो गोबांथार हाखौ बै एवनानै जोङो आबाद मावनो हायो बेनिफ्राय
ओम।
खौ फोरानस्रनानै जोङो ओ सौनाय बा मिलाव होनाया बेखौ जोङो बिगुर बख'
ओ।
आरो बेखौ जोङो जायो आरो बेनो जाहैबाय माइरं बेनो जाहैबाय जोंनि गुदि माइ आबाद आरो जों बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन आबादखौ मख'नो हायो जेरै बेसर, सिबिं आबाद बेफोरो जोंहा गोदान आबाद नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो आरोबाव जोङो माखासे मैगं थाइगंनि आबादफोरखौबो मख'नो हायो जेरै खुमब्रा, जोगोनार आरो बेबायदिनो जोङो हायजें आरो बेबायदिनो हालदै आरो गुबुन गुबुन जोंहा बानलु बेफोरनि आबादफोर जों बेफोरखौ मख'नो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ ओ माखासे आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अके बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो आं आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायलां दिनि ओ जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो मावबोनाय जोंनि नोंथाङा दा माइ आबादनि फिसा सोमोन्दै फोरमायलांबाय दा बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेसर सिबिं, देमसि बेफोरखौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोदों जोंनि ओ जिउ खुंनायनि सायावहाय बेजोंनो लोगोसे जोंहा आबादजों लोगोसे जोंनि जानाय लोंनाय मैगं थाइगंनि ओ बागैबो जोंहा गोबांथार आबाद मावबोयो जेरै लाइ लाफा ओ मब्रा जोगोनार
आरो दुन्दिया गंगार दुन्दिया गोबांथार बर'नि माखासे दोरोङारि मैगंफोरबो दङ। दा बेजोंनो लोगोसे आं नैबे मोनसे खोथाखौ आं फोरमायनो सानदों बेनो जाबाय जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय। मोनसे दोरोङारि मैगं थाइगं जेरै जोंङो आ बैसाग दान सफैब्ला जेब्ला जों संक्रान्ति दानावहाय जोंनि बेमार आजार बेफोरखौ सोखांनो थाखाय जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुलि हारिनि मैगं फोर जानाय जायो ओ जेरै आं मोननैसो बेफोरनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानबाय जेरै मानि मुनि मैगं जाबस्रिं मैगं आरो खेरा दाबसेनि मैगं लाफा सायख' बेफोर गोबांथार बर'नि माखासे मुलि हारिनि मैगंफोरजों बर' हारिया जाबोदों बेजों लोगोसे जोंनि आबादनि बिथिङावहाय जोंना
बेसर आबाद होननानै बुङोब्ला जोंहा फार्स्टआवनो नांगोल बा ट्रेक्टरजों एवग्रोबाय बेखौ एवखांनायनि उनावहाय जोंङो खेबनै खेबथामसो एवगोरनानै बेखौ जोंङो फोबाय बिसरखौहाय फोखांनायनि उनावहाय जों बेखौ मै होबाय माइ होनानै बेखौ
ओ मोजां आबाद खालामबाय आरो मुलि हारिनि माखासे मुलिफोरबो जों होबाय ओ‌ जेरै मोजां फिथाइ थायनायनि मोजां बिबार बारनानै एम्फौ जायैनि बेफोर मुलिफोरखौ होखांनायनि उनावहाय जेब्ला जों मोजां फिथाइ मोनो मास मोननै बा मोनथामसो थानायनि उनावहाय बेसर आबादा जेब्ला मोनगोन अब्ला जों बेखौहाय फुनानै मारा होनो थाखाय जोंङो मोनसे खलसिला बेखौ सननो गोनां जायो खलसिला सनखांनायनि उनावहाय जोंङो ओ आथिखालाव गोदोनि बायदि ओ मोसौजों मारा होलिया दानिया मेसिन ओंखारजोबबाय मेसिनजों मारा होखांनायनि उनाव जों बेखौ ओ‌ जि एसे जोंङो बेसर आबाद खौहाय मोननाय बोथोराव फागुन दानावहाय जेब्ला बै समाव मोजां बार खोलो खोलो बारोना नोंथां ओ बेवहाय जोंङो सान्द्रिजों लानानै बिनि माखासे जुजाइफोर बा हाद्रिफोर बेफोरखौहाय हगारनाय जायो बारजों हगारनायनि उनावहाय जोंङो बेखौ आराम बस्थाफ्राव सोनानै न'फ्राव थिखोनानै लांनानै जों फासेेर एबा फारलाजों सुनाय जायो सुनायनि उनावहाय जोंङो बेखौ बस्थायाव सोबाय बस्थायाव सोननानै जोंङो फानहैबाय थिग बेबायदिनो ओ जोंनि संसार जानायनि बेलायाव रां थाखा फैसायाथ' जोबोद गोनां बेबायदिनो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै ओ न'खरखौ खुंबोदों सोलिबोदों बेनि अनगायैबो जोङो देमसि आबाद मावो
सिबिं आबाद मावो ओ‌ लाइ लाफा मैथा फाथो बेफोरखौहाय मावो बोथोर लायै बोथोर ओ बो लाइ लाफा बेफोर मैगंफोरखौहाय जोङो गोजां बोथोराव मोननाय जायो आरो
बेजोंनो लोगोसे आलु बेफोरखौ जों गोजां गोजां बोथोराव मावो आरो गोलो लोम बोथोरावहाय जोङो मैथा, फाथो
आरो खुमब्रा बेफोरहाय बेफोर आबादफोरखौहाय जोङो मावनाय जायो दा बेजोंनो लोगोसे बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय बेफोरखौहाय आङो नोंथांनो ओ फोरमायनो आखायाव लाबाय बर'नि दोरोङारि जानाय होनोब्ला जोंना गुबैयै दङ अनला दाउ आरो सबाइ दाउ अनला मेवाय दा अनला मेवाइ खालामनो थाखाय अनला मेवाइ ओंख्रि बेखौ संनो थाखाय माबोरै सङो बेखौ एसे एसे फोरमायनोसै जिहेथु जोंनि आबादजों बे एसे सोमोन्दो गोनां अनलाखौ जोङो संनो थाखाय गिबियावनो
ओ माइरंखौहाय अन देग्रोनानै लाबाय। ओ अन देग्रोनानै लानांगौ। अन देखांनायनि उनावहाय जोङो। जोंनि जाखिनि सं फानाय मुवा बेसादफोर जेरै दाउजों सङोब्ला जों दाउखौ गिबियाव एवनानै लाग्रोबाय। माने जों जा होनांगौ मस्ला मस्लि बेफोरखौ होबाय होनायनि उनाव जों जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय माखासे ओ जाय बेसादफोरखौ होयोब्ला जोङो जोरा मस्लानि गोनांथि जाया जेरै गंगार दुन्दिया हाइजें बिलाइ बेफोरखौ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ ओंख्रिफ्राव मोदोमनायनि मैगं हिसाबै बेखौ बाहायबोदों बेबायदिनो बेखौ होफाब होफाब होनानै एवबाय एवनायनि उनाव जेब्ला ओ दैया गोदौवो गोदौ बै गोदौफुनाय समावहाय देनानै लानाय अन खौ जों हरनाय जायो। हरनायनि उनावहाय जोङो